औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां औ।
दिनैहाय जोङो माने दैज्लांनि आबाद मावनाय बेखौ जोङो सावरायलांसिगोन आरो सानैजोंहाय रायज्लाय लांसिगोन।
अब्ला नोंथाङानो फोरमायग्रोदो। औ नोंथां औ।
दैज्लांनि आबार मावनाय होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जोङो माइ आबाद माइ आबादखौनो जोङो लाग्रोनांगोन आरो बर'फोरनि थाखायबा दैज्लाङाव बांसिनै बर'फोरा माने माइखौनो गाहाइ आबाद हिसाबै मावो
औ औ।
गिबियावनो बर'फोरा हालखौ हाल एवजेनो एबा जुरिजेनो मोजां दैज्लां जानायनि सिगां मोजां थारिख सम लानानैहाय बर'फोराहाय हालखौ जुरिजेनो आरो। ओमफ्राय दुब्लिखौ गासिबो खारायनानै लाग्रोजोबो।
औ औ।
औ खाराइनानै लागोरो आरो खोथियाखौबो खुबैगोरो।
औ औ।
जेब्ला खोथियाया जेनेबा मास मोनसेसोनि उनावहाय फुजानाय जायो अब्ला खोथिया खौ बर'फोरा बर' आइजोफोरा फुयो आरो।
औ औ।
जोङो दै थानाय जायगाफोरावहाय माने खोथिया थोन नेवसिया खोथिया गायजाया नालाय बेनिखायनो जोङो खासिया खासिया खोथियाखौ जोङो गायनानै लागोरो आरोना गोजौ जौनायनि थाखाय दै गोनां जायगायाव गायनो थाखाय जोङो खासिया खोथियाखौ गायनानै लायो। जेब्ला बे खोथिया रायो अब्ला जोङो बेखौ फुनानै गायफिनो आरो। बर'फोराहाय माखासे नेमखान्थि दङ आरो
औ।
आबाद मावनायावबो
औ औ।
खोथियाखौ नांगौसेबांहाय फुनानै ला खांङो अब्ला जेब्ला गायनो जुरिजेनो अब्लाहाय गासा लानाय ओमफ्राय मोनसे बर' फोरा मोनसे बेखौ फोरबो बायदि बर' हिनजावफोरा फालियोबोदों आरो सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा जेब्ला माइखौ गायजेनो अब्लाहाय जोङो बेवहाय जेनेबा दुब्लियावहाय दखरसे जायगा लानानैहाय
औ।
जरा होननानै दै सानति लानानै हाय
औ।
फुजा खालामनानै जेवारि सावनानै
ओं।
थाव गुबै एसे खोथिया बिलाइआवहाय बिलिरनानैहाय जोङो बेखौ फुजा होनानै एसे गायजेनगोरो आरो बर'फोरा बेखौहाय बर' आइजो फोराहाय बेखौहाय जोङो गासा लानाय होननानै बुङो आरो।
औ औ नोंथां औ
बिदिनो बर' आइजोफोराहाय माइखौ गायो आरोना।
औ नोंथां औ
माइ गायजेननायखौ जेब्ला माइखौ बर'फोरा गायखांजोबो अब्लाहाय मोनसे आरोबाव मोनसे फोरबो बायदि फालिबावो। बाख्रि गायखननाय बाख्रि गायखन्नाय खौबो बर' हिनजावफ्रासो गायो आरोना, बर' हौवाफ्रा बेखौ गायनाय जाया। बेखौहाय फुङावनो फोजोबनांगौ जायो आरोना। नांगाल जांख्रानि समावहाय जोङो बे बाख्रि गायखननाय बेखौहाय जोङो गायबोनाय जायो। बेबायदि गायबोब्ला बर'फोरा माइयाहाय मोजां जायो। बेफोरबायदि होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरोहाय बर'फोरनावहाय। नांगोल जांख्रा समाव जोङो फुङावनो फुङावनो दाउला गेसेनायनि सिगांहाय माइखौहाय जोङो गायबोजोबनांगौ आरो दुब्लिनि हाखौहाय।
औ औ
बेबायदि मोनसे फोथायनाय दं आरोहाय बर'फोरनावहाय नांगाल जांख्रानि समाव। नांगाल जांख्रानि फैनायनि उनाव बर'फोरा बिदिनो गासिबो न'आवहाय जाय न'खरनि बिगोमानावहाय
औ
औ नायै बेदरै जायै लोङै
औ औ नोंथां औ
जालायलायो आरो। आरो बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायलां।
औ नोंथां औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दैज्लांनि गाहाय आबादानो जाहैबाय जेना माइ आबाद माइ आबादानो दैज्लांनि मेन आबाद मावनाय आरोना। जायखौ बांसिनानो दैज्लाङाव मावनाय जायो। दानि जुगाव हाय मेसेंयावबो मायखौ गायनाय जासै अब्लाबो दैज्लां बोथोराव बांसिनैनो माइ आबादखौ मावनाय जायो। बेबादिनो माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि मानि बेयो मोनसे जोंनि जानायनि आ दार जायखौ जोङो बोसोरसेनि थाखाय बुथुमनानै दोनो। माइ आबाद खौ जोङो बयबो बर'फोरा गायनाय जायो। बांसिनानो बर'फोरखौहाय आङो दा बायदि दैज्लां बोथोराव गायनायखौ नुनो मोनो जेरावहाय हाल खदालजों मावनानै गायनाय जायो। आरो दानि जुगाव जेनेबा दा ट्रेक्टर आरि ओंखारबाय बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जाय जाय न'खरनियावहाय मोसौ दं, मोसौ दं बेफोरो नांगालफोरजोंनो एवनानै गायनाय जायो। जाय जेराव जेनेबा आबाद मावनो थाखाय जोंनो नांथारगौ मुवाफोरा ओ नांगोल, जुंगाल, खदाल सिखा रुवा बेफोरखौ जोंनो नांथारगौ जायो जेरावहाय आलि बानायनो थाखाय जोंनो खदाल नांगौ जेखौ आलि गैयाब्ला दैया थाबथाया। दै थाब्लासो माइया जागोन बेबायदिनो आबादखौ जोङो माइय आबो गुबुन गुबुन नाम दं आरो ना दैज्लां बोथोरनि माइ जेरै जेरावहाय गोरान इसे दै थायो जायगायावहाय माने माखासे माइखौ गायनाय जायो जेरावहाय परिमल आइजं रन्जना बेफोर माइफोरा माने एसे दै खमावबो जा जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जेराव दै बुरजा थाग्रा जायगा माने दैया दिमोल थाग्रा बे जायगायाव बांसिन रनजित मनुसुरि बेफोर जोसा बेफोरखौ गायनाय जायो जेरावहाय माने दै नङाब्ला माखासे माइयआो माने जाया आरो ना। माखासे खायफा खायफा माइया माने दै खमब्लाबो जायो। बेखायनो बेखौ मारुआव गायनाय जायो। बेबायादिनो दैज्लां बोथोरावहाय ओ नोंथाङा होनदों खासिया गायनाय नंगौ बियो थिगानो मानो होनोबा जोंहाबो गनाय जायो खासियाखौ माने दैया दानग्लायनो हा हायाब्ला माने खुथिया गायोब्ला माने दैया साननै सानथाम सानब्रै सानबासिमाव लोमनानै थायोबा थैब्र'जोबो आरो ना नोंथां। बिनि थाखायनो जेनेबा जाहाथ थे बै खासिया गायोब्ला माने फुनानै गायनांगौ गिदिर गिदिर होनानै एसे गुबुं गुबुं गायो बेखौ हाय जेराव बेवहाय जेब्ला बे खोथिया रायो अब्ला फुफिनबावनांगौ जायो बेखौ आरोबाव माने डाबल जायो आरो खामानिया। माने बियो माने खासिया माने बियो माने माइखौहाय माने गोरा खालामनाय बेयो माने दै लोमबाबो जेबो जाया बेनि थाखाय खासिया गायनाय जायो। बेखौ फुनानै उनावहाय गाय फिनाय जायो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनावबो बो जोंनि जायगायावबो माने सिगाङावहाय बिदि माइ समाव दिन बाराय मोजांखौनायनानैसो गायखायो नोंथां। जेराव मानि सिगां गायजेननाय बाराया बिस्थिबार नङाबा समबार सुक्रुबार बेफोरबायदि बाराय मोजां नायनानै लानाय जायो। जेराव बेवहाय सिगां गायजेननायाव मोजां जालांबासो उनावबो मोजां जायो होननानै फैद फोथायो बेबायदिनो जोंनियावबो सिगाङावहाय थाव गोथां गायगोन जायगाखौ लानानै एसे लिरसो फोनानै थाव गोथां जेवारि बाथि ओमफ्राय गय जरा फाथै जरा दै सानथि बेनिफ्राय जोंनियावहाय मैथा बिफां गायनाय जायो आरो ना। मैथा बिफांखौहाय फांनै गाय गायनानै बेखौहाय माने खुलुमलायनानै उनावहाय थाव गोथां नोंथां होननाय बायदिनो माइयावहाय थाग'थां बि लिरनानै गायजेननाय जायो। माने मोजाङै मोजां हालांथों होनना नानै जोंनि माइआ मोजां जाथों होननानै गायनाय जायो आरोना नोंथां जोंनियावहाय।
बेबादिनो दैज्लाङावहाय आरोबाव गोबां माइफोर माइनि अनगायैबो गोबां जेनेबा आबाद बफोरबो मावनाय जायो जेरावहाय फाथो फाथो जेखौहाय एसे गोरान हा बेयाव बेवहाय मावनाय जायो दै लोमै जायगा गोरान रानस्राव हायावहाय माइ फोनाय समनि एसे सिगाङावहाय बेखौ फोनाय जायो। जेर दावमाखौहाय होननायनि एसे सिगां माने एसे सानदुं दुंनाय मा होनो मार्च एप्रिलावनो बेखौहाय फोनाय जायो आरो ना बेबो गावबागाव गावबागाव आलादा आलादा थायो। बबेबा मासाव बबेखौबा फोनांगौ बेफोरबायदि थायो आरो ना नोंथां बेवहाय माने एसे हास थावहा जानांगौ। बेनिफ्राय जेब्ला खौहाय मोजां जागोन खोनानै रज'। गोन हाग्रा दांना होनांगौ बेनिफ्राय। बेनि उनावहाय जेब्ला गोजौ बिफाङा गोजौ जागोन लाइफां। बिफाङा गोजौ जागोन अब्ला बेखौ दाननानै माने दै खाथब-खाथब खालामनानै दैयाव सोम। मनांगौ जायो आरो ना। जेब्ला बै सोमनाया सेवनानै सेवो अब्ला दुरुं माने बे। बेखौहाय फाथोखौहाय माने मोनफा- मोनफा माने। बोखा-बोखा दुरुं बोखा बानायनानै माने उनावहाय फोराननानै फाननाय जायो आरोना बे। बिराद दाम आरोना बेयो लोगो माने बियो फाथोआ माने। बेबो दैज्लांनिनो मोनसे आबाद जेरावहाय आबादारिफ्रा बयबो। बो माववो आरो। दोना बेखौहाय जाय जायगायावहाय बारा मोजां नङा दै अर हास्रावहा बेखौ मावनाय जायो।
थिंबो मावनाय जायो आरो लोगो बिथिंनो औ-औ। आरो जोंनिथिं मोनसे जेब्ला एसे मारु हायाव जेरावहाय दैया। थांस'वा बे जायगायावहाय जेनेबा जों सबाय आबादखौ मावनाय जायो आरो। जोंनियावहाय सबाइ आबादनिफ्रायसो जोङो। आरोबाव मा मोनबावो जोंहा खारैबो जाबावो आरो बे सबाइ आबादनि। फ्रायनो दायो जेब्ला माइआ एसे हाहां- हाहां। जायो अब्ला जों बेखौ खुहैनाय जासिगोन आरोना दायो खुहैनानै दायो। अब्ला माइया हानाय समसिमहालागै जायो। अब्ला बेबो मोनहैगोन आरो बेखौबो फुनाय जाहैगोन बेफोरबायदि जायो आरो। ओ सबाय आबाद।
अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ
औ दे-दे नोंथां दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ नोंथां।